हेल' नोंथां अ नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामदो दा
दोङो नोंथां ओरैनो नोंथाङालाय
औ
आंबो ओरैनो दोङो र' माबा नोंथां आं नोंथांजो मोननैसो आयदानि सायावसो सावरायनो होनना नोंथांखौ हरनाय जादोंमोन अ नोंथांजों सावरायजागोन ना अ सावरायजागोन दे नोंथां
अ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो दाबायदि ओ जुगाव माने दाबायदि सोलिबाय थानाय अ याव माबायदि माबाफोर गुबुन गुबुन
ओ जेरै
आबादनि बागै रायलायनोसै दा जोङो अ आबाद मा मा आबाद मावनाय जायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां अ जागोन दे नोंथां माने दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां अ दा थ' ओ जेरावबो माइ गायनायनि माबा जागासिनो नङा होमबा नोंथां
उम दाथ' ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ गायनायनि उम माबा सोलिगासिनो दैज्लां सफैबाय नालाय अ बि गो जों दा नोंथांनो आङो जेन'बा माइफोरखौ बोरै गायो बेखौनो फोरमायनसै नोंथां ना? खोनादोंना नोंथां
औ बरायनाय खोनादों दा
अ जेन'बा जोंथ' माइफोर माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो उम जेन'बा जों आगोलनि माइ बोराइफोरखौ जेन'बा ओ दैफोराव जेन'बा सोमना दोननांगो सोमना दोननानै जेनेबा मास मोनसे बे मोननै बिदिनो बेनिफ्राय बे उम माइखौ जोङो बोखांनानै जेन'बा ओ हालेवनानै बेयाव जेन'बा फोथाराव फोनांगो आरो नोंथां उम ओमफाय बिनि उनाव ओ मा होनो मास मोनसे मोननैनि उनाव बेखौ बे फोनाय माइखौ जेनावा जोङो फुनांगौ आरो नोंथां फुनानै जोङो जेनेबा माइ गायनांगो आरो नोंथां जेन'बा उम जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोम रोखोमनि माइ गायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानो हागौ
नोंथांमोननि गामि ओ ओनसोलावबोथ' बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि माइ गायै जानो हागौ अ उम ओमफ्राय जोंनि मा होनो दा दैज्लां बोथोरावथ' गोबां रोखोमनि आबादबो मावो बिदिनो जिंखा ओमफ्राय जेन'बा फान्थावफोर
बेनि उनाव
बिनि उनाव जो ओ बिदिनो मावो गोबां बेलेख बेलेख जेनेबा खुमब्राफोर बाथ खेरला फोर ओ नोंथांमोननि उम नोंथांमोननिथिं दैज्लांफोराव मा मा आबाद आबाद मावो नोंथां
अ जोंनि ओनसोलाव दैस्लाङाव ओरैनोथ' दा नुनाय बायदि दा सोलिनाय बायदिबा ओ माइ माइयानो गायो ओ बिनि उनावबो आरो गुबुन फारसेथिं ओ मैगं थाइगंबो गायनायखौ नुनो मोनो माइ गायनाय होनबा माइखौ बोरै गायो बा ओ आगोलावनो माइ गायनायनि दानसेसो आगोलाव बा ओ दानसे आधानि आगोलाव ओम बेफोरबायदिनो ओम अखायाथ हाखायो नङा होनबा अखा हानाय बे बो जुदि जेबो माबा गैयाब्ला दैफोरखौ जोङो फोथाराव थानाय सेलाव बुङो जेखौ बेफोरबायदिजों जों दैखौ बोनानै जोङो बेनि उम माइग्लिजों गायनाय जायो आरो ओम मा माइग्लिखौ फोनानै